औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ
अ अ बुंलाय औ खोनादों
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
ओ दंथ'यो आं ओरैनो जिरायनानैनो
अ दा नोंथांनाव फन हरनानै गुबै जाहोनानो जाबाय जों एसे सोलोंथाइनि सायाव सावरायनि नामा सावरायजागोन ना नों
औ औ सावराय जागोन ओम औ औ सोलोंथाइ औ बुंलाय
औ जोंनाथ' दा सोलोंथाइ होनबा जोंथ' सोलोंथाइ गैयाबानो सोलिनो हाया। दा बेदि जाहैना दंना। औ दा सोलोंथाइ होनबा दा नों थाङा जेनेबा दा आरो गोदोनि रुजुनायाव सोलोंथाइया माबायदि सो सोलायबोदों बा माबायदि जौगाबोदों बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे
औ ओम ओम ओ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो ओ ओ ओ सासे सुबुङा ओ जायनि हेफाजाबै ओ माबा मोनसे मिथि यि बेसादखौ मिथिनाय रोङिखौ रोंनाय ओ खौ गुबुननि हेफाजाबैब्लाबो माबा मोनसे खामानि मावनायनि हेफाजाब हेफाजाबैब्लाबो मोन ओ मिथिना मोननायखौनो जों सोलोंथाइ हिसाबै बुंनांगोन ओ ओ ओ मानसिनि जिउआवथ' सोलोंथाइया मालाबाबो जोबनानै थाङा। ओ नोंथांनि सों-सोंनाय बायदियैनो ओ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ सोलोंथाइया गोदोनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोगासिनोनानो दं ओ बुंनो ओ बुङोब्ला गोदोयो ओ दानि बाय-बायदि एसे बां जौगानाय नङामोन सोलोंथाइया दंमोनब्लाबो जोङो रिसिमुनिफोरनिफ्रा फ्राय मिथ मोननो हायोमोन ओ आथिखालाव जेरै- जों फरायसालि फ्राव ओ फरायसालियावनो जा मबाइलफोरनि ओ हेफ -फाजाबैनो जा इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो जा जोङो आथिखालाव मोननो हायो सोलोंथाइखौ सिगाङो जोङो बेफोरबायदि जौगानाय नङामोन नालाय। ओ सिगाङो। जोङो ऋषि मुनिफोरनि ओ अबेबा राजा महाराफोर। -फोरा गावसोरनि गथ'फोरनि थाखाय ओ। थिखाना दोननाय सासे सुबुं रोंगौथि गोनां सासे सुबुं। बिसोरनिफ्राय मोननो हादोंमोन सोलोंथाइखौ। ओ गोदोनि गोदोयो जोङो। बि सोलोंथाइखौ मोननो जोबोद गोब्राबमोन ओ जों। बुंनांगोन माने बेखौ एफर्ड खालामनो हायामोन। जायनो मेनो लानो हायामोन जोङो राजा महारा जाफोरासो गावनि गथ'फोरखौ होयोमोन ओमफ्राय आथिखालाव स' जों बुंनांगोन आथिखालाव जों बयबो सोलोंथाइखौ लानो हायो जोंनि सोरखारानो औ औ जोंनि सोर सरकारानो जे जिद' नङाब्ला जिब्रै बोसोरसिम फ्रि इडुकेसन फ्रियावनो औ रां नाङा लासिनो सोलोंथाइखौ बयबो ओ मोननो हायो होननानै बुंखानाय दं औ। ओ सोलोंथाइया दानि जुगाव आथिखालाव गोबां जौगाबोबाय जोङो टेक्न'लजिफोरनि गेजेरजों ओ गोबां लानो हानाय जालांबाय। सिगां बिदि गैयामोन औ।
फोरोंगिरिनिबो गोनांथि जाया दानिया
औ औ औ। जेरै जों ए आइ नि गेजेरजोंबो गोबां। माने ए आइ आनो गोबां खामानिखौनो। माव मावग्रा जाबाय नालाय जोङो। ओ बेफोरनिफ्राय जों सोलोंथाइखौ इजियैनो मोननो हाग्रा जालांबाय। ओ औ आरो लोगोसेनो खायसे इउटुब भिडिअ'सफोर ओ जों औ औ। बुजिनोमोनसै।
बेफोरबायदि सुबिदायानो
औ गोदो औ
जोंङो अबावबा मोनसे फरायसालियाव थांनोबाबो गोजान हान्था मेला जोंनियाव गैयामोन
ओं ओं ओं ओंं आथिखालाव। लामा सामायाबो जौ मोजांनिफ्राय मोजां। जालांबाय नालायं गोजान जायगायाव। उम बिदिनो।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा सरकारि आरो। गारि नोंङि फरायसालिफोर दङ नामा?
औ औ औ औ। जों फरायसालियाथ' दङ गोबां सरखारि बेसरखारि ओ बिदिनो। जो आथिखालाव माने बयबो बिमा बिफायानो गावनि गथ'सा। खौ मोजां जाजानो लुबैयो नालाय ओ सरका रियाव होनायनि सोलायै बांसिनानो प्राइभेट एबा बे बेसरकारि अ सरकारि नोंनि फरायसा। सालियाव होनानै मोजां सोलोंथाइ मोननो हाथों होननानै गथ'फोरखौ बेफोराव। सन होयो आरो ओमफ्राय। ओ सरखारि फरायसालिफोरा इदिनो गोमालांनो हमदोंसै। ओ बिनि सायाव आं बुंबावनो सानोदि जोङो माने गोसो होयोब्ला ओ ओ सरकारि फरायसालिखौ फरायसालियासो साबसिन सिन होननानै आं साननो हायो औ मानो होनबा बेयाव जोङो ओ रां होआलासिनो सोलोंथाइखौ मोननो हायो। ओ अ जायखौ फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि सोरखारानो होनाय नालाय फोरों ओ जोङो ओ फैसा रां नाङा लासेनो सोलोंथाइ लानो हायो लोगोसेनो फरायसा लिनिस ओ ओ मा होनगोनबिखौ न' बिल्दिं फोरा मोजां जायो जायखौ सरखारानो हर आं बुंनो थाङा जि सोरकारनि जारि नङिनिया मोजां नङा बिसोरनियाबो मोजाङानो नाथाय बिनि थाखाय जोङो गोबां रां होनांगौ जायो आरो औ औ।
समावनो रां रुफा होनो गोनां जायो नङाब्ला अबेावबा अबेबा आरो आनजादनि फिथाइफोरखौनो मोननो नागिरा जों रां रुफा होनो हायाबा
अ अ उम उम बिदिनो माने ओ औ जाय बे स्कुलखौ प्राइभेट नालाय सोरबा सासे मानसियासो सालायगोन नालाय बेनि गोसो मथै जानो नागिरो फरायसालिया औ
दा सोरखारनिया सोरखारनि मथे जानो गोनां जानांगौ जाहैयो आरो
अ अ
नांगौफोरबायदिबो जों मोनो थाङो नाथाय गोदोनि गोदोनि माने एसे जेनेबा दाथ' एसे मोननो नागिरो आरो फोरोंगिरिफोरखौ नाथाय नाथाय गेजेर ससेयाव जोंनिया सरकारि स्कुलफोराव एसे फोरोंगिरिफोरनि बेफोरनि थाखायबो जोंनिया खमायबोदोंमोन आरो सोरखारि फरायसालिफोरावबो
ओ जेराव बिमा बिफाया ओ मोजां सोलोंथाइ मोननाय नङा साननानै ग गथ'फोरखौ सोरखारि फरायसालिनिफ्राय लांनानै स सोरखारि नङैआव हैबाय जाउनाव फरायसानि अनजिमाया खमायलांबाय आरो जों जोंनिया सोरखारा सानबाय जे फरायसा फरायसाफोरानो गैयाब्ला फरायसालिनि मानि गोनांथि। औ बेनिखायनो फरायसालि अ अ गोबां उम। जों सिफायनायखौ नुनो मोनदों। उम आ आ आ बिदिनो। जेब्ला जों फरायसालिफोरनि बागै बुंदों ओ सासे गथ'साखौ मोजां मानसि बानायनो थाखाय माबायदि सोलोंथाइ होनाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो
दा नोंथाङा जेरै बुंदों जे जों गथ'फोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बे सरकारि स्कुलाव होयो बा सरकारि नङै फरायसालियाव होयो दा बेबायदिनो आरो। जोंनियाव जेब्ला जों सरखारि फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरि गैयाब्ला थ' जों सरकारि नङै फरायसालियावनो होखानांगोन जों जोंनि गथ'खौ मोजाङै लांनो थाखायबाथ' जोंनि आरो सोरखारि सोरखारि स्कुलफोराव बांसिनानो बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बा दस्रा मिडियामफोरखौ बांसिन गोसो होयो इंराजिफोरखौ खम होयो गोसो नाथाय सरखारि नङै स्कूल स्कुलफोराव जोंनिया इंराजिफोरनिबो थाखायो एक्सट्रा इंराजिखौबो जोंनो नांगौ नालाय
औ औ औ नाङा बुंनो हाया जों
दा ए आइ फोरावनो जों बांसिनानो इंराजियाव बाहायनाय जायोना जोङो बेखायनो बेफोरखौबो नांगौ जायो आरो बेखायनो मोजां सोलोंथाइ बुंबाथ' जोङो सोरखारियावबो मोनो दानि जुगाव नाथाय बांसिनानो बे सोरखारियाव होयो आरो बेयाव बांसिन मुलाम्फा जानाय बायदि मोनो आरो जोंनि
बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों मिडियामनि बागै ओ -ओ बिमा रावजों सोलोंनाय ओ -ओ बेनि अनगायै बो गुबुन गुबुन मिडियाम जेरै इंलिस मिडियाम। बिसोर मोननैनि गेजेराव। बबे मोनसे आग सासे गथ'साखौ जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय बबे मोनसे मानसिया साबसिन होनना नोंथाङा सानो?
साबसिनावथ' मोननैखौबो मोननैबो गावबागाव - गावबाागाव आयदायावबा नोजोराव मोजां आरो। दा जोंङ बर' बिमा रावखौबाथ' जोङो नाङा होननो बुंनो हाया। जे जों - जों बेजोंबो फरायलांनो हायो बा सोलोंलांनो हायो। बर' रावजोंबो नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो इंराजि रावनि गोनांथि जायो मानोना जोंनि बर' रावा बिसिबां गोजौ गोजौसिमहालागै गैजोबा माने। दा जोंनि बिमा राव होनबाथ' जोंनि बिमा रावआवल'सो थाहैसिगोन गोजौआव। बा गुबुन राव गुबुन जेनेबा साबजेक्ट फोरफोरखौ जों बिमा रावै बर' रावजोंबा फरायहैनो मोना जों इंराजियावनो फरायहैनो गोनां जायो। बेखायनो जोंनो मोननैखौबो नांगौ आरो आरो इंराजि राव बुंबाथ' थ' जों गुबुन हादोराव दावबायहैनो थाखायथ' बेखौ नांथारगौ जायो। अफिसफोरावबो बाहायनो थाखाय जोङो गुबुन जायगाफोराव। बेखौ नांथारगौ जायो बेखायनो मोननैनिबो गोनांथि
आं बेखौनो सानो जे मोननैबो बिमा राव लोगोसेनो इंलिस इंगिसै रोंनाया मोजां माने आं सानो माने उन्दै बैसोआव सासे गथ'आ जङो इंलिस बिमा राव नङा नालाय एसेबाबो बिसोरो बुजिनो मोननायाव गोब्राब मोनो बेनिखायनो उन्दै समाव बिमा रावजों सोलोंनायानो गाहाम जायो बिनि उनाव जोङो। औ इंलिसखौबो सिखायलांनांगौ जायो। बिदिब्ला जोंना समा जाबायमोन नोंथां।
औ जाबाय दे नोंथां होमबा नोंथांजों सावरायनानै
औ -औ -औ आंबो मोजां मोनदों औ दे गोजोन्थों।